खोनादोंना नोंथांङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ आं दा नोंथांजोंहाय मोनसे आयदायाव सावरायनो कल खालामनाय जादों नोंथां बे आयदायानो जाहैबाय नारें नारजि नोंथां नारजि ओंख्रि माने नारजि ओंख्रिनि सोमोन्दै ओ सावरायनोसै आरो नोंथांङा
औ जोबोद मोजां आयदा नोंथां।
दा बिदिब्ला नोंथां ओ नोंथांङानो सावरायग्रोदो नामा आवरायग्रोदो।
औ जागोन नोंथां औ थारैनो नंगौ नोंथां नारजि होनना बुंङोब्लाथ' बर'निनो मुंदांखा ओंख्रि होनजायो नंङा हबा नोंथां दा बेफोरबायदि सोदोब खोनाब्लानो माने जोंङो मोनसे जानो लुबैनाय बेफोरबायदि मोनलाय लायो नंङा होमबा नोंथांङा बे नारजिखौ जों बोरै बानायो बा जों बोरै दिहुनो बेनि सायाव आंङो एसे फोरमायना होनोसै नोंथां नारजि होनना बुंङोब्ला जेरै जोंङो सिगांङावनो मा खालामग्रोनांगोन नोंथां जों फाथो होनना बुंङोलै नोंथां नंङा होमबा बे फाथोखौहाय जोंङो फोगोरनांगौ जाना फैयो नोंथां जों जोंनि बारिफोरावहाय फाथोफोरखौ जों फोगोरनानै लायो नोंथां फोनायनि उनाव मा खालामो जों नोंथां बेखौ दा थामदानसोनि उनावहाय बेनि बिलाइखौ जों खाना खायो आरो नोंथां बे फाथो ओ फाथोनि बिलाइखौ खानानै मा खालामो जों फोरानो आरो फोराननानै मा खालामो नोंथां फोर फोराननानै आरामसे बिदिनो गोरान द्राय द्राय जालायजासे ओ एसे गोसोम गोसोम गोरान जालायलासे जों फोराननानै मा खालामो बेखौ नारजिखौ नोंथां ओ जोंङो प्लास्टिकफोराव बा बहाबा बस्थाफोराव बा बहाबा मनाफोराव जों खाथुमनानै दोनो नोंथां आमफ्राय बेखौ जों मा खालामो उनावहाय मास मोनसे बा जेब्ला सम जायो नंङा होमबा नोंथां बेनि उनाव जोंङो बेखौहाय जेरै ओंख्रि जेनेबा जानो लुबैयोबा नंङा होमबा ओंख्रि गैयि समाव बा जोङो नारजि जानो लुबैनाय समफ्राव मा खालामो जोङो अमाफोरजों जोङो जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नों थां। जेरै अमाजों सङोब्ला बोरै सङो बेनि सायाव एसे फोरमायना होनोसां नोंथां।
औ नोंथां।
औ जेरै नारजिखौ जों मा खालामो बे गोरानोखाालाय नोंथां बिलायाथ' बेखौ मा खालामो होनानै जो रुयो आरो।
औ नोंथां।
बेबायदि रुबाय थाग्रोयो आरो नोंथां, ओमफ्राय जेब्ला बिलाया बुरै जाबाय ओमफ्राय अब्ला मा खालामो
औ नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां आं खोनागासिनो दं नोंथां। आं मा खालामबावसै साग्लिनायनि उनावहाय जेब्ला दोखो दोखो दोखो साग्लिनानै जों मा ना होमबा नोंथां?
औ।
औ साग्लिनायनि उनाव जों मा खालामसै नोंथां ओ जोङो बेखौहाय ओ दाबसे जायगायाव दोनना लानोसै आरो नोंथां। ओमफ्राय बिनि उनाव जों मा खालामसै अमाफोरखौ मोनसे एवनानै लानोसै मोजांनो नांगौखिनि मस्ला मस्ला मस्लि थाव होनानै जोङो एवनानै लानोसै आरो नोंथां। एवनानै लानायनि उनाव आरो मा खालामबावसो थां। जेब्ला बे अमा एवनाया जाबाय अब्ला जों बे जों साग्लिखानाय ओ जेरै नारजि नङा होमबा नोंथां? बेखौ जों मा खालामो अमायाव जब्ब हरसै आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
औ अमायाव जब्ब' हरनानै मा खालामबावसो बेखौ जोङो मोज मोजाङैनो गोदौ होबाय थाबोसै गोदौ होबाय थाबोसै आरो बेयाव जोङो मोनसे नांगौ खिनि मोनसे माबाबो होबावनाय जायो आरो जेरै जों खारै होननानै ना नोंथां खारदै जायखौ बे खारैखौ जोङो होनानै आरो एसे मोजाङै गोरोहोबावोसो मानो होनोबा खारै होयोबा जों मिलौनाय मोनो नोंथां। गोबां मानसिफोरा स'दा होनानै जायो नाथाय जों बर'फोरा बांसिन सदा होनायखौ जानायखौ नुवा। नोंथां, जों खारैखौनो मेन जाय खारैखौ जोङो न'आवनो बानाय नङा होमबा नोंथां? दा बेफोरखौहाय ओ बे ओंख्रियावहाय होनानै जों जानायखौ नुनो मोनो नोंथां। आरो बियो जोंनि थाखाय जोबोद गोथाव थाव आरो मुंदांखा ओंख्रि होननानै बुंजायो नोंथां, आरो बे ओंख्रिफोरखौ नारजि अमाखौ जोङो गोबां जोंनि बर'फोरनि हटेलफोरावनो नुनो मोनो नोंथां। दिनैनि दिनाव गोबां हारिनि सुबुं फोराबो जोंनि बे नारजि अमाखौ जानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
जि अमाया जाहैबाय जोंनि बर'नि मोनसे जि आइटेक मोननाय ओंख्रि होननानै मिथिनो हायो नङा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
औ आरो जोंहा माखासे दंबावो जेरै जों मारै जेनेबा बानायबावदों नङा होमबा नारजिखौ ओ आरो जों मा माजों जानो हाबावो जेनेबा जों नाफामफोरजोंबो जानो हायो नंगौना नङा नोंथां? नाफामफोरजोंबो जानो हायो, नाफामफोरजोंबो जों थिग बेबायदिनो ओ बानायनानै नङा होमबा नोंथां? नाफामफोरफोरखौ जेनेबा नाफामफोराथ' जोंना हासुङाव थाया था थायो नङा होनोबा नोंथां
नांगौ नोंथां
औ जेरै जों हासुंनिफ्राय नाफामफोरखौ एख'नानै लाना फैनानै नङा होनबा नोंथां जों बेखौ मा खालामो बे खुरै फोराव बा माबा माबिफोराव थख्राफोराव दोननानै लाग्रोयो बेनि उनाव जोङो मा खालामो बे ना फामफोरखौहाय जोङो दैयाव होयो आरो नङा होमबा नोंथां दैयाव होनानै एसे गलि होयो आरो जेरै जै जों दहाय कुकाराव जेरै लुनानै लायाखै होमबा माबाखौ बानायनानै लायाखै होनबा नोंथा साग्लिनानै ओ नारजिफोरखौ थिग बेबायदिनो आरो बेखौबो बेबायदिनो सेम प्रसेसै खालामो नोंथां बेखौहाय जेरै गोदौ होफिन मानानै नारजि नारजिनि सायावनो जोङो बे नाफामखौ होसननानै जोङो जानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां आरो बिदिनो न नोंथां जों नारजिफोरखौ मा माजों जायो नों मोनथिखागोन जों ना गोरानफोरजोंबो जायो नोंथां जायखौ जोङो ना ना गोरान बा ना गोथांफोरजों बे नारजिफोरखौ जोङो जोङो सिफ्लेनानै नङा होमबा नोंथां बे बिलाइफोरखौ ओंखामनि दोफोराव दोननानै ख्रम ख्रम जानोसै ना नङा होमबा बेथ' फाफर बायदि नोंथां बिलाइ सोखा नालाय नोंथां जेब्ला जों गोरान माबायाव दोनो ओ ओंखामनि दोफोराव फ्राव दोनो बेथ' गरम जानोसै नालाय नोंथां फापर बायदि जानोसै बेखौ जों ख्रम ख्रम सिफ्रायनानै जोङो ओ ओंख्रिफोराव होनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा नोंथाङाबो नोंथांनि मोन्दांथियाव मारै जायो नोंसोरनि ओनसोलफोराव आरो नोंथां नोंथाङा मा मिथियो बेनि सायाव एसे फोरमायना होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय नोंथां
औ नोंथां नंगौ नोंथां सैथो जोङो नार्जि ओंख्रिखौ नार्जिखौ आरो गोबां रोखोमै जानो हायो जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोङो नारजिखौ ओ माबेनिफ्राय मोननाय जायो होमब्ला जोंहा फाथो जाय सिगाङाव मुं गोबां मानि मुं होयो जेरै सिगाङाव जों बेखौ फाथो होननानै मिथिगौ नारजि खालामनायनि सिगां नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां थारैनो
फाथोखौ बिनि बेगरफोरखौ खुबैनानै जोङो बबेबा हाफोरखौ हालौवना लानानै ओ बै हाफोरखौ मोजां फोमोननानै जोङो नाथाय जोंहा गुबुन आबादफोर मावनाय बायदि माने माबाखौहाय फाथोखौ माबानो थाखाय आबाद खालामनो थाखाय फाराब माबाना ना खस्थ नङा फोरनि बायदि खनब्रै खनबा हालवनांगौनि गोनांथि गैया जोंहा एसे एनै बे हाखौ ओ हालखौ एवनानै जों बेखौहाय फोना लानो हायो नङा होमबा नोंथां फोनानै जेब्लानाखि बियो रज'यो अब्ला जों बै जेनाखि रज'नाय बे देरबा ओ जेलानाखि ओ बे देरो अब्ला जोङो बे माबाखौहाय बिलाइखौ खानानै जोङो फोरानो आरो ना नाग्लि नाग्लि फोरानो आरो जेब्लानाखि बे मोजां रा जेबो गोराननो अब्ला जों बेखौ ओ बबेबा नोंथां होननाय बिदिनो प्लास्टिक बा माबा मोनसे आग आगजें लानानै जों बेफोरखौ हाय जेराव गोबाव थागोन बादि ओ आरो बिनि उनाव जोङो बेफोरखौ माबानानै जेब्लानाखि फोरानखांनानै दोननो अब्ला जों बेखौ जानो थाखाय जों गोबां माने माबा नांगौ एसे बानायनायावबो खस्थ' नांगौआनो जायो जे नारजिफोरखौ जों संनो थाखाय एसेबाब माबा नांगौ हागौ ओ जोंनि नार्जि संनो थाखाय जों गिबियावनो नार्जिखौहाय जों रुग्रोनांगौ जायो ओ रुना लायो बेवहाय ओ खारै होयो जेरै खारैखौ जों मारै बानायो खारैखौ जोङो जेरै माबा सिबिं बा माबा मोनसे ओ जेने जेनाबा हांगार खामगारनाय बेखौ जोङो बानायो जोंनि आखाइजों बानाय नालाय टाउन सहर बा दखान बाजाराव जोङो बायनायखौ खम नुयो बेफोरखौ सदाफोरखौ बायना जानायखौ।
औ नंगौ नोंथां।
दा जोङो बे खारदैखौ बेखौ हरनानै जेलानाखि बि गेब्लेगोन आरो गेब्लेनायजों लोगोसे खारैया ओरैबायदि मिलौहैयो नारजिखौ मान बे आरामै मोनलायनाय खालामो आरो ना नोंथां? आमथा आमथा रिमोनलायनाय खालामो बिदि खारैया। जेराव जानो जोबोद मिलौसिनो लोगोसेनो जुदि ओ जोंहा अमा मेजेमखौ माबानो लादोंबा अमा मेजेखौबो जोङो बै माबायावहाय हरनो हाबाय गेजेर समाव। हरनानै माने गोबां आदब खायदायनो संङो मोन आरो गासिबो मानसि सुबुंफोरा। ओ जों बेखौ जेलानाखि नार्जिया फिफ्टि पारसेन्ट बा बाजि जौखोन्दो मोनो अब्ला जों बै समावबो अमा मेजेमखौ जों हरनो हायो। बेयाव लोगोसे बे खारै खारै हैनाय समाव जेब्लानाखि उदै ग्लाब ग्लाब गोदौ होबावदो जोङो ओ जिबा बा नैजि मिनिटसो गोदौहोबावदो जोङो अब्ला बेनि उनाव बै अमा मेजेम होखांनायनि उनाव आरो बिदिब्लानो बिदि गोदौआनो जोंनि जेनाखि माबा नारजि ओंख्रि आरो बेखौ गोदोखांनायनि उनाव माने जोङो बेखौ गोबां सागं लानानै सानांगौ नङा होमबा नोंथां?
सागं लानानै माने दोखो दोखो साग्लिथारनांगौ जायो। अब्लासो आरो मोनसे खोथा दंखायो जोंहा नारजि ओंख्रिखौ जेसेबांनाखि एरबाय थानो हागोन अब्लानो माने मिलौनायाबो बांसिन सिन जायो होननाय मोन खोथाबो दं जोंहा नङा होमबा नोंथां?
औ थारैनो नोंगौ सैथो नोंथां।
आरो बे मोनसे जाहैबाय नोंथां नारजिखौ जों बेफोरबायदि ओंख्रि संना जायो। दा ओंख्रिनि अनगायै जोङो ओ गोबां माबाजोंबो जानाय जायो जेरै जों बेयाव गोथाङैनो ओ लगायनानैबो जानाय जायो जेरै जोङो नार्जिखौ बै नार्जि गोरानखौ जोङो बेखौ खाजि जानोबा खाजि लगायना जानोबा जों बेखौ दसे सिगाङा दैयाव सोमना दोननो हायो बा मिनिटसो दैयाव सोमदो बेनिफ्राय जोङो बेखौ ओ सोमना दोननाय समाव जोङो पियास दरसे बा बानलु थाइसे आरो ओ सामब्राम गुफुर गरसेसो लादो बिनि उनाव जों बेखौ मोजां सिफ्लेदो आरो अब्ला बै दैयाव सोमानाय नारजिखौ बोखांनानै मोजां माबायाव सेबदो ओ दैजों होफिनो इसिन सेबदो आरो बेखौ सेबखांनायनि उनाव संख्रि बानलु लगायनायजों मोजां लगायदो आरो नोंथां। मोजां लगायनानै ओरै सिफ्लेदो संख्रि एसे होनानै आरो बेखौ नोङो बेजों लोगोसे दालि जहल बा बायदिसिना माबा मोनसे ओंख्रि जाफानांगौ नोङो। ओ माने जोबोद गोथाव जायो आरो नोंथां बेबो मोनसे। बिदि जाबाबो खाजि जाबाबो। दा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय गैदिब्ला जों जोबोद गोबां सावरायलायबाय बिदिब्ला नोंथां नोंथां जोंनि ओ नोंथांखौ आं जोबोद गोजोननाय जासिबाय। औ दे बिदिब्ला नोथां गोजोनथोंसै।
औ नोंथां।